औ नोंथाङा खोनादोंना? बिदिब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदा लानानै सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा दसे सम फैब्ला सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन सावरायनो हागोन आं फ्रियावनो दं ।
औ औ बिदिब्ला नोंथां आयदाखौ आंङो लादोंमोन जे नोंथांनि ओनसोलाव दानि जुगावहाय जि सोलोंथाइ लानानै सुबुंफोरा बा दानि फरायसाफ्रा माबायदि जौगादों बा माबायदि जि सोलोंथाइ लानानै गावनि न'खरखौ सालायगासिनो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन ।
दे बिदिब्ला नों
सोलोंथाइ बुङोब्लाथ जोङो बयबो मिथिखायो आरोना जे जोङो सामफ्रोमबोनि जिउ खांनायावहाय जोंनो नांथारगखागौ आरोना बे सोलोंथाइखौ आरो जोङो मोनसे नखर दानो थाखाय जोंनो सोलोंथाइ नांगौ आरो ना । जोहा थि आथिखाल मुगायावहाय आरो ओ जोङो संसार जानायनि बेलायावनो हग आरो ना गुबुन जोंङो मोनसे जायगायाव अबाफोर थांनो थाखायबो जों सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो ना आरो सोलोंथाइ बुङोबा जोंनि ओनसोलावहाय जोङो आं बुंनो सानो आरो ना जोंनि ओनसोलावहाय गुजि जौखोन्दोआ जोंनि ओनसोलावहाय सोलोंथाइ बिथिङावहाय जौगाबाय आरोना आरो जोंनि ओनसोलावहाय बिदिनो सोलोंथाइ लानानै गोबां जोङो जिउ खांनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो जे सोरबा सोरबा सोलोंथाइ लानानै बिदिनो गोबां साख्रिफोर मावबाय सोरबा आरमि आरमि आर्मि साख्रि मावबाय सोरबा बिदिनो पुलिस साख्रि सोरबा बिदिनो बिदिनो माखासे प्राइभेट साख्रिफोर बिदिनो मावबाय आरोना जे अफिसफोरनि खामानि बिदिनो आरोना आरो गोबां बिदिनो माखासेफ्रा आबादफोरनि जेरै बेखौ जोङो आबादफोरनि साख्रि जे माखासे जोङो आबादखौ मावनो थाखाय बा आथिखाल मुगायावहाय माने सोलोंथाइ नांगौ आरो ना आरो आबाद बिथिङावबो जोङो साख्रि जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना जे गुबुन ओनसोलफोरावहाय बिदिनो गोबां जायगा गुवार गुवार लानानै बिदिनो गोबां बुरजा बुरजा आबादफोर मावनाय नुनो मोनो जे जोङो माने बिघा बिघा आबादखौ मावो आरोना जेरै बिदिनो बेसर आबादफोर बेसर माबाफोर एदिनो साफादफोर खुसेरफोर गायनाय जे जोङो बैफोरखौ माने माबोरै गायनांगौ मारै मानांगौ जोङो बेफोरखौ जोङो सोलोंथाइ नङाबाथ जोङो मिथिनाय नङाना बेखायनो जों माने सोलों थाइ लायो सोलोंथाइ लानानै बेफोरखौ गियानफोरखौ लानानै आरो लानानै जों बेफोरखौ मावनाय जायो आरोना ओ बिदि आरो ओमफाय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जेरै जोङो ओ माखासे फारामफोर खुलिनाय जेरै बोरमाफोरनि जे माखासे आरोना बा माखासे गोबाङाथ जोङो साख्रिखौ मोनजोबनो हाया नालाय खावसे खावसेलसो जों साख्रि मोनो नालाय बिदिनो माखासे सोलोंथाइ लानानै से गामि ओनसोलावहाय थानानै जे जोंनि ओनसोलावहाय जेनेबा ओ ब्रैजि ब्रैजिबा थामजिबा जौखोन्दोसो जे गामि ओनसोलावहाय बिदिनो सोलोंथाइ लानानै जे साख्रि मावालासिनो थानानै जे माखासेफोर जे खामानिफोर मावो आरोना जे जोङो माने बिदिनो मबाइलफ्रावहाय नायनानै एसे लेखाफ्रावहाय फरायनानै बिदि सोलोंथाइ लानानै जे जोङो माखासे बोरमाफोरखौ मारै फिनांगौ मासे दाउफोरखौ माबोरै फिनांगौ जे बेमार जायोबा माबायदि बेफोरखौ ओ ओ बेमार जायोबा बेफोर दाउफोरखौ बोरमाफोरखौ माबोरै जोथोन लानांगौ जोङो माने बैफोर मबेल बा इन्टारनेटनि माबायावहाय जोङो सार्च खालामनानै जोङो नायनो हायो आरो जोङो लेखाफ्रावहाय जोङो सोलोंनो हायो आरोना एसे बे दाउफोरखौ जोङो माबायसे मुलि होनांगौ मानांगौ मा माबानांगौ जाहोनांगौ जोङो बेफोरखौ जों मिथिनो मोनो आरोना जुदि जोङो सोलोंथाइ लायाबा जे बे दाउ बोरमाफोरा जे लोमजाबा जों मा जाहोनांगौ मा नांगौ जोङो बेफोरखौ मिथिनाय नङा आरोना बेखायनो जों सोलोंथाइ लानानै जोङो बैफोरखौ जोङो ओ बेफोर खामानिफोरखौ जोंङो मावनो हायो आरो जोंनि जिउआवहाय जोङो बेखायनो जोंनि सोलोंथाइया जोंनि थाखाय जोबोद गोनां आरोना आरो जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो बैफोरखौ आरो गोबां जोङो गोबां खामानिफोर जे जिउ खांनाय राहा जे न'खर दानाय राहा जों बेफोरखौ गोबां खामानिफोर जोङो मावनायफोरखौ नुनो मोनो आरो ना बेफोरनि बेलजों लानानै नोंथाङाबो एसे सोलोंथाइनि ओ जौगानायनि बागै एसे नोंथाङा जे नोंथांनि ओनसोलाव माबायदि जौगादों एसे फोरमायनानै होदो आरो ना
औ जागोन नोंथां आं एसे फोरमायना होनो नाजानि दा
औ
सोलोंथाइ लानानै जोंनि ओनसोलाव जौगानायावथ' आं गोबांथार आं आंनि मेगनजोंनो खुंबोदों जे जे गोदोनिबादी जेरैबादि सुबुंफोरा ओ सोलोंथाइ लानानै एसेबाबो जौगादोंमोन दा बिनिख्रुइ बांसिन नै दानि जुगावहाय सोलोंथाइ लानानै दानि फरायसा फोरबो मानि गासैबो आइजो माहारि ओ जि फरायसाफोर दं आइजोफोरबो हौवाफोरबो गोबां जौगानायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोब्ला सोलोंथाइ गैयाबा जोंहा जिउआवहाय जोङो जेरावबो दावगानोनो हाखाया मानो होनोब्ला जे नोङो गुबुन माबा मोनसे खामानि मावनांगौ बिनो सोलोंथाइनि नांफागौ जायो मानो होनोब्ला बिदिनो माबा मोनसे बिदिनो जे दखान बायदि बायदि खुलिनो नागिरदोंब्ला जङो गिबियावनो थाखा फैसानि माखासे हिसाब खिथाबफोरखौ नोङो सोलोंनांगौ गोनां जायो। रोंनांगौबो गोनां जायो बिदिनो हिसाबफोरखौनो मोजाङै जुदि बानायनो रोङाब्ला अब्ला नोंहा रै नोंनि माखासे बिजनेसा सोलिनो बेफोरबायदिनो जायो दा नों उन्दैनिफ्रायनो जुदि सोलों थैनायाबा जोङो माखासे हिसाब खिथाब बानायनायावबो जोंहा गोबां माने बेले बेजेआ नुजाथियो दा बफोरनि थाखाय फ्राय जोंनो फिसा फिसौ सोलोंथाइब्लाबो जोंनो नांथारगौ गोनों जायो दाबफोरथ' ओरैनो ज फिसा फिसौ सोलोंथाइ दा दानि जुगावहाय जों नुयो जे सोलोंथाइ लानानैनो दख जदि साख्रि बाख्रि मावनाय जों नुनो मोनो डक्टर इन्जिनियार बायदि बायदि जाबोनायखौ जों नुनो मोनो दा दानि जुगावहाय बांसिन सन
औ
फरायसाफ्रा ओ बिगियान आयदा लानानै फरायनाय माखासे एग्रिकालसारनि लाइनजोंबो फरायलांनायखौ जों नुनो मोनो। एग्रिकालसारजों फरायनाय गोबांथार फरायसाफोरा मोजां मोजां आबादारि जाहैनायखौ जों नुदों आरो माखासे सो साइन्सनिलाय जों फरायलांनाय डाक्टार मोजां मोजां गिदिर गिदिर जों फा देहा फाहामसालियाव मोजां मोजां कर्स सोलोंथाइ लानानै मोजां मोजां सासे देहा खामग्रा जि डाक्टार जाहनायखौ जों नुनो मोनदों सोलोंथाइ लानानै जोंनि ओ सोलनिफ्राय जों गोबां फरायसाफोरखौ जों नुनो मोनदों दावगानाय बेफोरजों बेफोरजोंनो जे साख्रि लानानै गाव गावनि न'खरखौ सालायबोनाय जोङो नुनो मोनगासिनो। आरोबाव
बर'
माखासेनि सोलोंथाइ लानानै जों गोदोथ' जोंहा सुबुंफोरा माखासे आइजो मारिफफोरखौ सोलों थायनि बेलायाव माखासे ज दुरबल होननानै आइजोफोरखौ इसिबां मानि सोलोंथाइ लानो होआमोन दा जों नुयो दानि जि भारत माखासे भारत सरखारारनि बिथोन मथे आइजो माहारियाबो हौवासाफोरनिखइ समान समान सोलोंथाइ मोननांगौ बेयो जोंहा थि जाबाय जि बेनिखायनो आइजोफ्राबो दानि जुगावहाय हौवासाफोरजों समान समान बा हौवासाफोरनिख्रुइ बांसिनसो सोलोंथाइ लानानै ओ डाक्टार नार्स बा उ हिनजाव फिसाफोरनिफ्रायबो जों नुयो इन्जिनियार
औ
बि बायदि जानायफोरखौ जों नुयो आरोखि जेसेबांखिनि खामानिखौ हौवाफोरा जेफोर फरायसाफ्रा मावो बेनिख्रुयइ बांसिन फरायसुलिफ्रासो जे मावनानै देखायनायखौ जों दानि जुगावहाय जों नुयो दा बेनिफ्राय जोंहा एसे फोरमान जायोदि जाय खामानिखौ माने सुबुङा गोसो जायो बेखौ नाजानायमोन गेजेरजों नाजानाय थायोब्ला मावनो हाखाथारो आरो जाय थांखिखौ जुदि नों लायोब्ला थांखियाव होसोथारनांगौ बे दा सोलोंथाइनि बेलायाव जोंहा बुंनांगौब्ला गोबां दङ जे सोलोंथाइ गैयाथ' जोंहा जिउआनो गैखाया जों गुबुन दाबसे जायगायाव जुदि नों बेरायहैनो थाखायब्लाबो ट्रेभेल खालामनो थाखाय नोंनो सोलोंथाइ नांगौ गोनां जायो मानो होनोब्ला गुबुन जायगानि जे रायज्लायनाय राव भाषा बैफोरखौबो नों सोलोंनानै लायाबा जेनेबा गुबुन मोनसे जायगायाव नों इंलिसनि रायजलायैनांगौ बा हिन्दीनि रायजलायहैनांगौ बेफोरखौ नोङो जुदि फरायनानै सोलोंथाइ लानानै सोलोंना लायाब्ला नों गुबुन दाबसे जायगायाव थांनानै बैसोरजों बोरै गोरोब हनानै थाहैगोन बोरै रायजलायगोन बोरै सोंलायगोन बोरै गावजों गाव गोरोबलायगोन बे मोनसे माने जेंनाया नुजाथियो सोलोंथाइ गैयैनि जाहोनाव जोङो माखासे गुबुन गुबुन जायगायावबो जों दासिमबो दावबायहैनो हायाखै दा बेफोरो आरोखि दा होमबा नोंथां सोलोंथाइनि सायाव बुंब्ला खोथाया जोबनो थाङा बुंबानो ओंखारो ।ज्ञदा बेनिखायनो जोंहा समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों दसे सम सावरायनो मोननानै नोंथांसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोनथों नोंथां
औ